खोनादों नोंथां
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों बर'फोरा बोरैहाय दाउ अमा फिसिनानै जेरै जिउ खुंङो बोरैहाय न'खर बेङो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन आंनो औ दाउ अमा फिसिनाय होमबा जोङो गोदोनि फ्रायनो जोंनि बर'फ्रा दाउ अमा फिसिनानै दिनै संसार जाबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां बिदिनो दाउ अमायाबो जोंनि न'आव फिसि जाग्रा ओ जुनाद जुन्थु नङा होमबा जों बर'फ्रा दाउ अमा फिसिनानैबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो जोंनि जिउआव गोबां हेफाजाब होयो दाउ अमा ओ फिसिनानैबो जोङो न'खर सुंथानो हायो होननानै आं सानो सानो आरो नोंथां अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो सोंनो लुबैनाय जाहोनानो जाहैबाय नोंथांनि साइडावहाय ओ दाउखौ बोरैहाय फिसि फियो अमाखौ बोरैहाय फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नाआंनो
हागोन हागोन नोंथां
औ
होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो ना होमबा जेनेबा अमाखौ जेनेबा जोङो फि यो ना बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायायनो अमा फिसिखानाय नङा होमबा नोंथां गोदोनिफ्रायनो फि औ अमा जायो औ जोंनि
औ
गोदोनिफ्रायनो जाखानाय नङा होमबा नोंथां गोदोनि ओंखायनो जाबो जाबोखानाय जेरै जों अमाथ' फिसियो होनबा जोंहा जेरै फि फिसियो जेनेबा जों जेनेबा माइरं माइरंबा जौ जौ सावखोन दा जेनेबा जों अफ्रिय होननानै बुङो अफ्रि जौ सावखोन्दा अफ्रि अफ्रि अफ्रि आरो जों गुन्दै जेरै माइानिफ्राय माइसौखोन सौनाय जुजाय जुजाय ओंखारनायखौ जेनेबा बेजों लगायनानै बा अमखौ अमानो आदारखौ होनाय जायो नङा होमबा नोंथां? जेरै आरो बेनि बेजों लोगोसे जोङो थास'खौबो रुफा रुफानो हायो। जेरै जोङो थास' थास'फोरखौ रुफा देरना हो-होयो। अमा आदा अमा अमानो थाखाय जेरै माने अफ्रिफोर मोनजाब्ला अमाया थाब देरसिनो आरो
औ
बेै जुजाय जुजाय गोजा होबा जेरै जुजाय गोजा होबा एसे एसेबां थाब देरा अमाफोरा एसेबां मोजां माने जेनेबा माइरं बायदिसिना होयोब्ला एसे मोजां नङा होनबा नोंथां?
नंगौ औ नंगौ
औ बेबायदिनो जों अमाखै बेफोर बिदि जे बायदिसिना जेरै जों बायदिसिना मुवा बेसादखौ रुनानै जाहोनो हायो जेनेबा मैगं थाइ मैगंफोरखौ जों रुनानै जाहोनो हायो अमानो नङा नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ जेरै दाउ आरो औ औ दाउफोरा आ दाउफोरखौ जोङो बेनो दाउफोर माइरं हो माइरं होनानै फिसिनाय जायो माइरं बा ओंखाम ओंखाम खालाय बेफोरखौ होनानै जों फिसिनाय जायो बा बायदिसिबो होनानै फिनाय फिसिनाय जायो नोंथां बेफोरबायदि
औ नंगौ औ
अमा जेरै अमाफोरखौ आरो दाउफोरखो एसे फोरमायना होनो हागोन नो